खोनादोंना नोंथां हेलौ औ
खोनादोंं ना
औ आं नोंथांनि माथोखौ खोनादों
औ बुंफिननो हागोन
औ आं नोंथांनि बाथ्राखौ खोनाबायदों
ओ ओ खोनादों ओ जोंहादायो जों जोङो लामा आरो सामानि सोमोन्दै जों रायलायगोन।
औ औ जायो
जोङो लामा होननानै बुङोब्लाथ जों मिथियो जे माने लामाया हा जोंनि थाखाय माने जोबोद गोनांथि आरो ओ जोङो फरायसालि याव थांनो थाखै बिदिनो फाहामसालि फोराव थांनो था बो आरो बिदि हाथाय बाजारफोराव थांनो थाखायबो जोंनो बे लामा फोरा जोंनो नांगौ जायो।
औ औ।
औ नोंथाङा मा बुंनो सायो सानो बिनि सोमोन्दै?
औ जिनबा लामा सामाया जाबाय जोंनि मोनसे गोनांथि मोनसे ओ लामा जोङो बबेबा टाउन सहरफोराव थाङो ब्ला बा मेडिकेलाव जोंहा जिथुबा सोरबा बेरामि सुबुंखौ जोंहा लानानै थाङोब्ला जोंहा लामानि जोबोद मोजां लामानि जोबोद गोनांथि दङ आरो ओ जिथुबा जोंहा फरायसालिफोराव थाङोब्ला उन्दै बिनानाव मोना जिथुबा एल-पि स्कुल बायदि फरायसालिफोराव थाङोब्ला बा जौसिन फरायसालिया थाङोब्ला बा गामिनि सुबुङा हाथाय बाजाराव थाङोब्ला अब्ला जोंहा बे समावबो जोंहा लामा मोजांनि थाखाय जोबोद गोनांथि। मानो होनब्ला जोङो फरायसालियाव थाङो अब्ला जोंहा हाब्रु दैब्रु रावबो फरायसाफोरा जोंहा थांनानै क्लास खालामनो हायाना। आरो जिथुबा देहा फाहामसालियावबो बेमारिखौ आरजेन्टयै थाबैनो लाना थांना गोनां जायो। नाथाय बेवहाय लामा गाज्रियाव जोङो ओ समखौ होसोनो हाया बेनि जाउनाव जोंहा बेरामिफोरा मेडिकेलसिम सौहैयावनो खायफाया रुंसारि जानो गोनां जायो। आरो खायफाया खुनुरुखुमैसो बारगनानै सहैयो। दानिया नोंथाङा फोर आरो सोंथि सोंबावनो नामा?
ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जेनेबा जोंहाथ ओ सोहोरनि लामाफोरा एसे आलादा जायो आरो गामिनि लामाफोराहा एसे आलादा जायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जेनेबा गामिनि लामाफोरा जोंहा माबायदि
जोंहा बे गामिनि लामाफोरा जाबाय जोंहा आ बे गामिनि जायगायाव जोंहा बोथोर होनना बुङोब्ला बोथोर अखाया बांसिन हायो आरोना जिथुबा बे मिथिंगानिफ्राय मोनसे सोरजिजानाय बे अखा बार बेफोरबायदिया जोंहा गामिबो बायदि जायगायाव बांसिन जायो मानो होनब्ला बिफां लाइफां दङ बिफां लाइफांखौ फोथांनो थाखाय बैफोर अखाफोरा बांसिन गोलैनाय जायो। आरो टाउन सहर होनो बुङोब्ला टाउन सहराव जोंहा कारखाना इन्डास्ट्रि गेदेर गे देर कम्पानि बायदि बायदि बेफोरबायदि सहर नोगोर बायदि दारिमिन बेफोरबायदि फसंथान थायो नालाय। बेफोरनि थाखाय माने गरमनि जाउनाव बांद्राय गरमनि जाउनाव बैफोर ओ आबहावा गुबुंले जानायनि जाउनाव जोंहा अखाया खम गोलैयो। बेखायनो जोंहा टाउननि लामा बायदिफोरा ओ थाबनो गाज्रि जाया आरो जोंहा हाब्रु दैब्रु जाहैया। आरो मानो होनब्ला बेखौ जोंहा बानायनाय थाङो खैलानिफ्राय खनिनिफ्राय जोंहा बानायनाय थाङो। आरो जोंहा गामिनि लामायाव जुदिबा हाब्रु दैब्रु जानो गोनां जायो मानो होनब्ला जोंहा गामिनि लामाखौ एसेबां ओ खैला खनिजों बानायनाय जाया आरो बानायब्लाबो एसे थाबनो हाब्रु दैब्रु जानायनि चान्स थायो आरो।
ओम अ नंगौ नोंथांनि बुंनायाहा ओ जोंफोरो गामियाव हा नायोब्ला जों नुनो मोनो। जे माने गामियावहा बांसिनानो माने हानि लामा जोङो नुनो मोनो आरो लामाफोराहा बिदिनो। अन्थाइनि लामाफोर बे नो हाखर हाला गोनां लामाफोरखो जों नुनो मोनो। आरो जोंङो नुनो मोनो जे माने दायो दैलां बोथोराव थ माने लामाफोरा गोबां माने हाब्रु फोर जानायखौ जों नुनो मोनो ओ जायनि जाहोनाव हा बिदिनो जोंनि समाजावहा मानसि फोरा बिदिनो गोबां बिद दिनो जोंङो हा प्रब्लेमफोर जोंङो फेस खामनायखौ हा जों नुयो ओ माब्लाबा माब्लाबा बिदि लामा गाज्रि जानायनि जाहोनावनो बिदिनो गोबां फरायसाफोरावहा स्कुलफोराव बिदिनो लेट जायो। बिदिनो थाब मोनहैनो नागिरा आरो बिदिनो खामानिफोर मावनो गोनांफोराबो माने मावनो हायि जायो आरो बे लामाफोरनि थाखायबो आरो जेनेबा जों दायो बुंनो हायो जे जोंफोरा माने मानसिफोरा बिदिनो ट्राभेल खालामनो थाख फ्राय बिदिनो ट्रेनफोर बिदिनो हमनो गोनां जायो बासफोर हमनो गोनां जायो ओ जायफोराहा टाइमजों खारो अ बेफोरखौहा माने टाइमजों होसोनो थाखाय माने गोब्राब जायो। गामिनि लामाफोराहा मानो होनोमबा गामिनि लामाफोरावहा माने बिदि ओ जोलदि थांनो होमबा जोलदि थांजाया नालाय औ जोंङोहा जोंङो बेबायदिनो जोंङो सोहोरखोहा सोहोरनि लामाफोरखो जोंङो नायोब्ला नुयो जे माने सोहोरावहा लामाफोरा गामिनि खुइ माने साबसिन जायो आरो माने सोहोरनि लामायावहा माने सुबिदा गोनां माने लामाफोरा पाक्का बिदि पाखालि बिदि जानायखौ जों नुनो मोनो। ओ जाय पाकालिखोहा बि बिदिनो अन्थाइजों हा हाल खेथ्राजों बानायनाय जायो जों बेफोरखोहा जोंङो नुनो मोनो आरो बिदिनो सोहोरनि लामायावहा माने एसेबाबो ओ माने बांसिन मोजां जायो आरो। आरो बेयावहा मानसि फोराबो माने बिदिनो टाइम फो गहा एसे बाबो माने
औ सहैनो हायो होसोनो हायो औ नंगौ।
औ आरो माने लामाफोरा ओ लामाफोरा मोजां जाहोनाय जानायनि थाखाय माने बांसिन मानसिफोरा सोहोरावबो थानो माने गोसो जायोबा थानायखौ जों नुनो मोनो आरो लामा स मैया मोजांनि थाखायनो जो नुनो मोनो आरो नोंथाङा बुंनो हागोन। हागोन नामा जेनेबा ओ जोंफोरनोहा बिदिनो लामा सामाफोरफोरखो जोङो बिदिनो जेनेबा जोङो फरायनायफोराव बो जोंनो नांगौ जायो। जेनेबा लामा सामा गैयाब्ला जोङो माबायदि जों फरायसालियाव थांगोन बिनि अनगायैबो बेबो जेनेबा जोंनो लामाफोरखो मानो आरो नांबावो जोंनो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
जोंहा लामा सहरा जोंहा मोजां जायोब्ला नोंखौ बे नों बुंनाया सैथो आरो जोंहा लामा सहरखौ जोंहा लामा सहर नङा लामा सामाखौ जोंहा मानो ओ मोजांनि थाखाय माने ओ साबसिन नां गोनांथि दंबयो दा बाथ्रा ओ बिब्दियै जिहेथु अब्ला जोङो दावबायनो बा जोंहा गामियावबो जोंहा दाबसे गामिनिफ्राय दाबसे गामिनि सुबुङा दावबायहोयो जाहाथे माबा मोनसे खामानि लानानै थाङो। बैफोरबायदि समाव जिहेथु बा सासे मानसिया सासे मानसिनि न'खराव थांनो गोनां खामानि लानानै थांनो गोनां जुदि जायोब्ला बियो हाब्रु दैब्रु लानानै मोदोमाव थाङोब्ला एसे आलादा जायो मोथलाब गाज्रि जायो आरो दा बिब्दिनो जुदि जोङो मोजां लामाब्ला जोंहा सुबुङा जायबा गामि दावबायारि बा दाबसेनिफ्राय दाबसे जायगायाव थांग्रा बा गामिनि सुबुङा दाबसेनिफ्राय दाबसे गुबुन जायगायाव थांग्रा बा बेफोरनि थाखाय जोबोद जोंहा मुलाम्फा जायो आरो लामा मोजांब्ला आरो जोंहा गोबां गोनांथि दङ' लामा मोजांनि थाखाय मानो होनबा समनिसे जोंहा देरसिना जादों जोंहा बेरामि बेरामि सुबुं बे गामिनिफ्राय जों दिगेलसिम लांनो होनबा मिथि गेला गामियाव थाया जोंहा बुंनो थाङोब्ला मेडिकेला थायो जोंहा आ सहराव बांसिन बांसिन थायो गेदेर गेदेर मेडिकेलफोरा दा दाबो जेरै गुवाहाटि सहराव जि एम सि हस्पिटाल दङ' आरो बिब्दिनो सानसारियाव मेन्स हस्पिटाल दङ' आरो बै तेजपुराव मेन्टेल हस्पिटाल दङ' आरो बे जोंनि बे कग्रााबाराव मा दंमोनथाय जायखि जाया सरकारि मोनसे मेडिकेल दङ दा बैफोरो जोंनिफ्राय थांनाय फैनायाव इसेबां खाथि नङा माने गोज्जान जायो दा बैफोरबायदि जायगाफोराव जों गारिजों लांनो थाखाय जोंनो लामानि जोबोद गोनांथि दङ मानो होनब्ला जोंहा बेरामि जानाय लोरबां जानाय बे बेरामिया जोंहा बे गोथौ गाहाय बेफोर लामायाव गाब्र' गुब्र' हाब्रु दैब्रुजों सम खोमानांनाय गावनि जिउखौ खोमानांनाय बिब्दि जानो नाङा आरो दा ओ बिब्दि जानो गोनां जाहाथे जानो नाङा आरो बेनिखायनो जोंनो साबसिननिफ्राय साबसिन लामा जानाया जोंनि जोबोद गोनांथि
औ औ नोंगौ नोंथांनि बुंनायाहा जोंनो लामायाहा जोबोद गोनांथार मानो होनबा जोंनि जिउआवहा थांना थानायाव माने लामाया जोबोद गोनां आरो आरो जोङो नुनो मोनो जे माने जोङो दायोथ' गोदोर गोदोर माने सोहोरावहा जों नुनो मोनो जोङो दायो लामाखौहा माने टु साइद टु साइदहै जोङो नुनो मोनो बाट जोंनि गामिफोरावहा दाबो माने मोनसे लामायावनो माने ओ जोंङो थाबायो आरो बाट जोङो सोहोरावहा जोङो बिदिनो टु साइदखौ जों नुनो मोनो बिदिनो गोबां ओ लामाखौहा माने थोयैनि थाखाय आरोना गोबां मानसि अनजिमाया बांनायनि था खै दायोहा लामाफोरखौ बिदिनो अभार ब्रिजफोर बानायनानै गोजौआवबो लामफोर जों ङो बानायनाय बेबायदि राहा लामाफोर खो जों नुनो मोनदों ओमफ्राय नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जेनेबा जोंनि हायेनावथ' लामाया जेनेबा ओ एसे माने स्ट्रेट माने बारा एसे माने गिदिंनांगौ माने बेबायदि एसेबां जाया आरोना ओ नोंथाङाहा जेनेबा हाजो हायेननि जेनेबा हाजोआव थानाय जायगाफोरावहा जेनेबा जोंनि लामानिख्रुइ एसे आलादा जायो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो सानदों जेनेबा
मोनसे हाजोआव थानाय आरो हायेनाव थानाय कुइसनखौ ना जोंहा खोनादोंना नोंथां हेलौ
ओ खोनादों
औ आं नोंनि रावखौ खोनायाखैमोन दा जेनबा जोंहा ओ सोहोरफोराव मोननै थु लामा
औ
जोंहा गामियाव मोनसेल' लामा अनलायन न' ओ बेफोरो जोंहा मान जानो गारिया गोबबां जायो नाथाय बेनि अनजिमा गैया आरो मानसिनि थाबायनाय लामा सोरबा थाबायग्रा दङ गोबां आरो सोरबा साइकेल सालायग्रा दङ गोबां आरो सोरबा कार सालायो सोरबा बाइक सालायो सोरबा गेदेर गेदेर कम्पानिनि गारि स सलायो आरो सोरबा गेदेर गेदेर ओ इन्डासट्रिनि गारि सालायो जेरै- गेदेर गेदेर दामफार ट्राक फिसानिफ्राय फिसा गेदेरनिफ्राय गेदेर गारि सालायो नङा होमबा
औ
दा बेखायनो जोंहा ओ थांनायनि थांनाय फैनायनि फैनाय बेखायनो जोंहा लामाखौ सोहोरनि लामाखौ जोंहा थु लाइन खालामना होनाय जादों। आरो जोङो जाय जायगायाव जाय खनायाव जोंहा पेन्दिं जायो पेन्दिं माने जोंहा जेथ'बा जाम थायो गारि सारि मानसि स स बेफोरो सुबा जानाय जायो बेखायनो जोंहा गोबाव सम बिब्दिनो मानसिनि समा टाइमा लस जानायनि थाखायनो जोंहा ब्रिज बानायनाय जादों आरो खायफा समाव जोंहा रेल स्टेसन मोनगोन नालाय रेल स्टेसना रेल थानाय लामा बेफोरबायदिनो बबेबा लामानि गेजेरजों रेल थांलाय फैलायनि मोनसे लामा दं दा बैयावहाय ब्रिजनि गोनांथि जादों ब्रिज बारायनो गोनां जादों मानो होनोब्ला बेवहाय ट्रेन गंसे फैनाय लोगो लोगोनो खमैबो फन्द्र' बिस मिनिट पसिस मिनिट बिब्दि जोंहा टाइमा लस जादों बेखायनो जोंहा बैफोरबायदियाव जोंहा ब्रिज बानायदों टु लामा बानायनो गोनां जादों आरो थांलाय फैलाय मेन रडफोराव बेबायदि दा गामि ओनसोलाव गामियावनो थाङोला थाङो थाङो हाथाइफोराव थाङो बा मानसि थाबाय बे बेफोर नंगौ नाथाय गामिनियाव बयबो गारि गरा सालायनाया एसे खम जायो। मानो होमब्ला गामिनि सुबुङा एसेबां गारि गुरा बि गामिनि सुबुङाबो जाहाथे थाङोब्ला बेफोर टाउनावनो थाङो बयबो गामिनि सुबुङा टाउनाव थांनाय लोगो लोगोनो गारि गुराफोरा माखा से जायो नालाय बेखायनो सोहोरनि लामाखौ जोंहा तु लाइन बानायना थांदों‌ ओ गामियाव बेफ बेफोरबायदि खमनि थाखायनो जोंहा मोनसेल लामाखौ लाखिनाय जादों आरो
औ ओ गोजोननाय मोनबाय नोंथांजोंहा लामा सामानि सोमोन्दै रायलायनानैहा ओ जोङो बिदिब्ला बे रायज्लायनायखौ जों बिसेयावनो दोननोसै
औ गोजोन्थों नोंथां